हेल' औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदि अब्ला आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों दैज्लां बोथोर नि आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै खालामद मोन नोंथाङा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव गाहाय मा आबादखौ मोननाय जायो मा बा मावनाय जायो नोंथां? एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ‌- दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव ओ बांसिनानो गोबां गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनाय जायो जेराव मैगं थाइगंनिबो आरो माइ नि जेराव मैगं थाइगंनि होनना बुङोबाथ' जोंङो पथल जिंखा आरो लेस्रा बेफोरखौ गायो
औ
औ नोंथां आरो माइ बांसिनानो माइख माइनि आबादखौनो मावनाय जायो
औ माइ आबादखौहाय माबायदिहाय मावनाय जायो? नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो
ओ हाल एवग्रोना लायो आरो ना जोङो खोथिया फोनो थाखाय
जेराव जोङो खोथियाखौ खोथिया फोननो थाखाय जोङो हालखौ खन्थाम एवनाय जायो।
औ
जेराव जों खोथियाखौ रजा होनो थाखाय माइखौहाय जोङो ओ सोमनानै दोननाय माइखौहाय जोङो ओ हायाव बा बेयावहाय जोङो ओ जेबो दोनालासिनो जोंङो हायावनो ओ फोराननाय रखम दोननो हायो दोन दोनग्रोयो आरो ना
औ
गा ओ गांजा ओंखारनाय गाजा ओंखारनाय रखम आरो खायफा खायफाया बिदिनो खेबसेयैनो दुब्लियावबो फोहैखायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
थाब रज' होनो थाखाय जोङो गि ओ बांसिनानो गिबियाव जोङो खोथियाखौहाय ओ सोमना दोननानै जोङो हायाव साननै सानथामनि थाखाय जोङो ओरैनो दोननोबो हायो मानोना
जोंनिथिंहाय बेबादिनो लामनानै थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो ना जाहाथे बेयो राजा बेरनांगौना
औ। बिनो बिदिनो जोङो साननै सानथाम दोननायनि उनाव जोङो ओ खोथिया थिलि जेराव खोथिया थिलि होननानै बुङो बेवहाय जोङो ओ माइखौ सारनानै होयो आरो जोङो बिदिनो ओ जिबा जिबा सानसो लायो नामा खोथिया ओंखारनो थाखाय?
औ। जिबा सान मानि नाङा नोंथां।
नाङाना ना
उमहो नाङा नों
औ माने जोङा बारा आबाद मावा नालाय।
औ।
थिया।
बेबादिनो औ।
बेबादिनो जोङो ओ खोथिया जौबाथाय जोङो ओ गायजेनो। गायजेननो हायो आरोना नोंथां। जेराव दैज्लां फैनानै एबा दैज्लां गेजेर नांहांनाय लोगो लोगोनो जोङो गासैबो हांखुर जायो आरोना माने ओ गायनायाव माने मुखुब जायो आरो।
औ।
ओ माने ओ समखो ओरैनो बारहोआलासिनो हौवाफोराबो जेब्ला दैज्लां फैयो, फोथार आबाद मावो, अब्ला जोङो थाथ'वालासिनो गावखो ओ सम खौ बारहोयालासिनो बे खामानिया मुखुब जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नों जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो नोंथाङा जेरै बुंदों जोङो माइ आबादजों लोगोसे मैगं थाइगंबो आबाद मावो होननानै। जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो जोङो एसे एनै मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौबो नुयो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय। जेरैहाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्लिनि गोनांथि जायो, नङा होमबा नोंथां?
औ।
जोङो माइज्लिखौहाय बस्थायाव सोनानैहाय बेबादिनो फख्रि बा दैमा दसा बे हासा खाथियाव थानाय बेफोरबादि सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। सोमनायनि उनावहाय बेखौ हरसे बा हरनै बेफोरबादि दोननायनि उनाव जोङो बोखांनानैहाय दाबसे जायगायाव दसे सम जाहाथे बिनि दैया मोजाङै सर'यो बेनि थाखाय दोननो दोनथ'नाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हायावहाय बख'नानै लामनानै थास' बिलाइ बा बिदिनो थालिर दंफांनि बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बेयो गाजा हरो मोजाङै। बेनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय खोथिया थिलिखौथ' एवग्रोनांगोन, नङा होमबा?
अ नंगौ नोंथां।
जोङो खोथिया थलिखौहाय एवग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां
गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजोंसो एवोमोन नांगोलजों नाथाय दानि दिनावथ' जोङो ट्रेक्टरखौसो गोबां बाहायो नालाय मोसौखौ एसे खम नुनो थांसै मोसौजों एवनायखौ बेबादिनो जोङो एवनानै हाब्रु खालामनानै लानानै खोथियाखौ दुब्लिसिम लांनानै खादाफोराव लानानै आखाइजों फ्रि फ्रिसारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो समानै रजयो बेबादिनो जोङो बेखौ बा द' बेबायदिनो साननि उनावहाय एसे जौनाय महराव नुयो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेयावहाय जोङो एसे जौनायफोराव मा खोथाया देरनायाव मोजां जाथों होननानै रासायनिक हासारबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां
नोंथां
आरो बेनि उनावहाय से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय जोङो बेखौ गायजानाय जायो आरो बेबादिनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ हालेवहर नांगोन नङा होमबा माइ गायनायावबो जोङो दुब्लिखौहाय एव हालेवखांनानै जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला जों बे खोथियाखौ फुनाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो हौवा माहारिफोरखौ जोङो हौवा मानसिफोरखौ आलि होनाय बा आलि गारनाय बेफोरबादि नुयो आरो खदालजों।
अ नंगौ नोंथां
जाहाथे बेयाव दैफोरा थायो बा दोनथुमनो हायो बेनि थाखाय जोङो आलिखौ खोनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुनानै मुथा खालामनानै लाबोनानैहाय दुब्लियावहाय राननानै होनाय जायो बेबायादिनो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय आइजोफोरखौहाय माइ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां दानि दिनावथ' जोङो रां होनानैसो गायहैयो नालाय नाथाय गोदोनि दिनावथ' सावरि बेफोरबादि सो गायनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
बेबादिनो माइखौ गायखांनायनि उनावहाय माइआ जेब्ला मोनगोन अब्ला जों बेखौ खासिजों हानायखौ नुयोमोन आरो नोंथां दाबो हायो हानायालाय नाथाय एसे खम जोंनियाव मिचिनजोंबो हानायखौ जोङो गोबां नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबादिनो जोङो माइखौ आघोन आघोन मासाव जोङो बेबादिनो बे माइसा माइखौ जेब्ला हाजेनो अब्ला जोङो माइ आगो लाबोनाय मोनसे जोंहा नियम दङ‌ नोंथां बेबादिनो जोङो माइखौहाय मुथासे हानानैहाय खर'आव रुजुननानै लाबोनानैहाय जोङो इसिं खनायाव बा माइ बाख्रियावहाय दोननाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि खालामोना?
बिदिनो खालामो जोंनि ओनसोलावबो औ।
बेबादिनो जोङो माइखौ हाना लाबोखांनायनि उनावहाय न'आवहाय माइ मारा होयोमोन आरोना मोसौजों नायोमोन नाथाय दानियाथ' माइखौबो मेचिनजोंसो जों नानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो माइखौहाय नाखांनायनि उनावहाय जोङो बे माइआ दस्रा जिगाबा दस्रा जायो नालाय बेबादिनो जोङो माइखौहाय बाख्रि एबा दुलिफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो दोनथुमनाय जायो।
औ नोंथां
बेबादिनो जोङो जिगाबखौहाय मोसौनि आदार महरै बा गुबुन गुबुन खामानियाव जोङो बाहायनाय जायो बेनि थाखाय जों बेखौ माइहुं लुनानै दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बेनि उनावहाय जोङो माइखौ बेबायदिनो न'खराव जानायावबो बाहायबाय बेबायदिनो जोङो फाननायबो जायो।
अ नोंथां
बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन
औ नोंथां
नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिबाय रायज्लायनानै
औ नोंथां।
बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों